हेलौ नोंथां
ओ खोनादोंना
नोंथां
ओ खुलुमबाय
औ खुलुमबाय
मा खालामदों नोंथाङा दायो?
ओरैनो उनदुनानै दङ आङो नोंथां, नोंथाङालाय?
औ आंबो नै ओरैनो दंथ'यो दायो
औ औ
आंनाबा ओं जाबायमोन, नोंलाय?
आंबो जाबाय र' नोंथां मा मैगं ओंख्रिदों जाला जाखो मैगं ओ मैगं खाम
अमाजोंसो जाबाय।
औ।
औ नोंलाय
आं ओरैनो माबाजों जादो आङो दालि मैगंजों जादो। जेबो गैया। नोंथां कल खालामनायनि जाहोनखौ बुंनो हागोन ना?
औ आं नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं सानदोंमोन दि जोङो सोलोंथाइनि सायाव एसे रायलायनो नामा होननानै।
औ।
ओ रायलायजागोनने?
औ जा रायलायजागोन दे नोंथां। नोंथां फोरमायनाहोदो एसे।
औ। सोलोंथाइ होनबाथ' जोंना जोबोद मा होनगोन। जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथि औ मा होनगोन। जोंनि ओ फरायनाय मानाय जेरावबो जोंनो मा सोलोंथाइ बे। खाबाय नानाय।
औ।
माबायाव आरोना दा बेफोर मानि थाखाय जादों जों नुनो बिदि गासैबो सोलोंथायनि थाखायनो जौगाबोदों आरोना? दा जोङो आरो। गोदोनिखौबो बुंनो हायो जेरै गोदोथ' सोलोंथाइ बारा गैयामोन ना। आबाद आबाद। मावनासो जाय मोनबाय बिसोरो थांनानै थांनायनि थाखाय। खायल' आबाद मावोमोन ओमफ्राय आबाद मावै मावै फैनानै बिसोरो गोदो गोदोथ' अरसुनो रोंनाय मानाय बिसोरो फैयै फैयै एसे बुजिबो नङा होमबा बिसोरबो मोनसे सोलोंथाइ मोनबोदों नङा होमबा।
औ औ।
बिसोर बिदि बुजि होनानैसो जोङो हो। बिदि जौगाबोबाय दं आरोना। जाय आरोबाव बुं दा जोंना सोलोंथाय आ गोदो-गोदाय आरोना उम मा होनगोन बेसेारो ओ जिगुजौ द'जिथाम मायथायाइयावसो जोंना फार्स्ट मा होनगोन फरायसालि प्राइमारि फरायसालि गायसनजादोंमोन आरो। ओमफ्राय नाय गोदोयो नंगौना बिसोरो बिसोरथ' जोब जों बिमा बिफाफोरनिफ्रायनो खोना खायो नङा होमबा माबायदि बिसोरो खस्थ'यै फरायसालियाव थाङोमोन खस्थ' खालामोमोन जेनेबा दैफोरखौनो बारना थांनाय बेबायादि जों खोनानो मोनो नङा होमबा गोदोनि मानसिफोरनि औ दा बिसोरो बैफोरबादिखौनो बैफोरबादियावनो जायो जाबादि गिदिर जाबोदो गिदिर मानसिफोरनि दङना जेनेबा गोदोनि आ बिसोरो बै सोरबादि खस्थ'आव नि आंखाल बा फो फोरोंगिरिनि आंखाल बैबादि समावनो बिसोरो माबादि जौगाबोदों नङा होमबा बिसोरो बिदि रोंनानै जोंनि जोंनियाव दासिम जोंथ' नुनो मोनो आथिखालाव जोंना फरायसालिनिबो आंखाल गैया फोरोंगिरिनिबो आंखाल गैया नङा होमबा
औ औ
बिसोरो जों औ मा बिसोरो गोदोनिफ्राय फोराव जाय जाय जेनेबा सोलोंथायाव ओ मा होनदों जेनेबा गोदोनि मानसिफोरा खायसेयाथ' बारा मुखुब जायामोन खिन्थु खायसेया मिनथिनायफोरा सोलोंथायाव जाय जाय मुखुब जादोंमोन बि नाम नामबो मोनदों आरो जोबोथ गिदित गिदित सुबुंफोर दं जोंना ओमफ्राय मा बिसोरनि थाखायनो दा जों जोंहाबो मोजां जायो आरोना जोंहाबो बिसोरनि थाखायनो जौगानायाव मोजां जायो आरो ना जोङो मा ओ ए बियावना गोदोनि आरो दानि बे माबायाव जोङो मोनसे मा होनगोन फारागथि नुनो मोनो सोलायनाय नुनो मोनो नङाहोमबा सोलोंथाय खौलानानै आरो ना गोदोयो मा बिसोरो जोब बोद खस्थ आव जोबोद खस्थ' आरो जोबोद आंखालाव बायदिसिनानि आंखालाव जेनेबा फरायसालि फोरोंगिरिफोरनि आंखालाव बिसोरो मा फरायनो हायामोन आरोबा खायसेयाल' फरायनो माने खस्थ'यै फरायदोंमोनबाबो जायै फरायदोंमोन आरोना होनबाबो बिसा बिफाया बिसोरखौ खस्थ' खालामनानै फरायनानै माबादि गिदिर मानसि जाबोदों आरो जोबोद नाम मोनबोदों नङा होमबा थ' जोंना दानि जुगाव जोंहा जेनिबो आंखाल गैया ना फरायसालिनि आंखाल दं ना फोरोंगिरिनि आंखाल दं आरो जोंना फ फरायसालियाव जोंहा मा गारि मथर थानो हायो आरो दानि जुगाव गोदोनिबादि खस्थबो खालामलि नांला नांगा
औ औ
औ थ' आं सानो जोंना आथिखालाव ना सोलोंथाइखौ जोंहा मा होनगोन समल' होनांगोन आरोना जों फरायनाय हेल' माबा मोनसे जानायनि सोरबाहा डाक्टर जानो बा सोरबाहा इन्जिनियार जानो सिमां नुयो नङा होमबा
औ औ
बैफोरबादियाथ' ओरैनो जाया नङा होमबा सोलोंथाययाव जोङो गोसो होबासो सोलोंथायाव गोसो होबासो जोंहाबो जाहैनो हागोन नङा होमबा
औ औ
औ-औ बयहाबो मोनसे बिदि बिदिनो द्रिमफोर थायो आरो बैफोरखौ सुफुंनो थाखाय मा जोंनि सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि आरोना
औ
औ आंबो माने बुंनो सानो बुंनानै होबाय आरोना नोंथां सिगाङाव दा नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन
औ जोंथ' सोलोंथाइखौ सोलोंथाइखौ जों सोलोंना लाबा जोंनिनो मोजां जायो आरोना जों दा सोलोंथाइ जों सोलोंथाइ रोंनायनि थाखायसो जोङो दे जोङो फरायनानै जोङो जि तु जों फरायनाय मुं जों बैखौ जों दा जेनेबा जों गुहाटी बा जों गुवाटि स्पिलिं बेफोरखौबो जोङो सोलोंथाइ लानानैसो जोङो सोलोंनानैसो जों रोंदोंना जों बिदि जाहाथे जोङो जायगानि मुं जायगानि मुं जायगानि बेफोर बायदिसिना बेफोरखौ फरायखांनो हादों आरो बेफोरखौ सोलोंथाइ लानानैनो जोंखौ सोलोंथाइ होनायनि आरो गिदिर गुरुआनो जाबाय फोरोंगिरि जोंनि फोरोंगिरि
औ
थाय लानो थाखाय जों फरायसालियावबो थांनांगौ जायोना थांनांगौ फरायसालियाव जोङो थांनां फरायसालिनि फसालियाव थांनानै जोङो जोबोद गियान मोनो जोंथ' फरायसालियाव थांना थांबाल' जों सोलों लोंथाय मोना फरायसालियाव थांनानै जोङो जोङो सो सोलोंना जोंखौ सोलोङो आरो फोरोंगिरिया दे फार्स्टाव जोंखौ फोरोंग्रोगोन जेरै अ आ क ख जों बेफोरबायदि सोलोंग्रोयो बिदिनो सोलोंनानै जों सोलोंथाइ मोनो जों गियान मोनो जों फरायनो रोङो जों बेफोर गियानखौ मोननो हायो आरो फरायनानै
बिदिनो बिदिनो जोङो उनाव इदिनो जों फरायलाङै लाङै जोङो गियान मोनबाय जों देरबाय देरनानै जोङो गिदिरखौ मारै मान सनमान होनांगौ बेफोरखौबो जों मि थिनो रोंबाय बिदि रोंनानै जोङो जौ जों फराय फरायै गोदोर जालांबाय। जौगालांनो हाबाय बिदिनो आरो जोंनि उन्दैखौबो जों सोलों फोथाय होनो हासिगोन दा जों सोलोंनो हासिगोन बिदि।
सोलोंथाइ जों सोलोंना जों सो गोदोनि दिनावथ' बिदि फरायनाय गै फरायनायथ' गैयामोन। नोंथाङा नोंथाङा बुंदोंमोन ना? जोंखौ फरायसालि मा ब्ला गायसिनोमोन गोदोथ' बिदि फरायनाय गैयैयाव सुबुंफोरा जोबोद आलाय-सिलाय जानानै थानांगौमोन होनना खोनायोमोन आरो दानिया सोलोंथाइ लानानै गोरों गोरा जाबाय बिदिनो गावबा गाव रोंबाय गावबा गाव फरायनानै आथिङाव गसं संनो हाबाय सोरबाया डक्टर जाबाय सोरबाया इन्जिनियार जाबाय बिदिनो गिदिर मानसि जानानै गावबा गाव गावबा गाव माने सोलोंथाइ मोननानै बिदिनो गासैबो उथ्रि गोजौ गिदिर गिदिर मानसि जालांजो जोबबाय आरो आरो सोलोंथाइ जोङो सोलोंथाइखौ फरायनाय आरो जोङो फरायसालियाव थांनानै आं दा सोलोंथाइ मोनो होनदोंना बै फरायनायलयाव सोलोंथाइखौ जों मोना जोङो जोङो फरायसालियाव थांनानै जों जेबो बायदि रोखोमनि माबाखौबो जों सोलोंनो मोनो जेरैबा उम मेथाइ खननाय जों खेला गेले नाय जोङो सावगारि आखिनाय जों मोसानाय जों बेफोर खौबो सोलोङो आरो फरायसालियाव ना? बिदिनो जोंहा मायबा मोनसे प्रग्राम जाबाय बा जोंहा फोरोंगिरि सान फोरोंगिरि सान फालिनाय जायोना? बैयावबो जोङो फोरोंगिरि सानखालिबो जोङो बेयाव जोङो फोरोंगिरि सानखालि जोङो फोरोंगिरिनो कलम बा कलम बिदि होगोन बा सोरबाया मा जाय जि होनो गोसो खुसिजों होयो सोरबाया बिबारबो होगोन सोरबाया कलम हो गोन सोरबाया आर'नाइ होगोन सोरबाया बियानि होगोन बिदि होयो आरो बिदि होनानैनो जोङो फोरोंगिरि फोरोंगिरि सानखौ फालियो बेयावनो जोङो मोसा यो माने गावनि रोंगौथिखौ खिथियो आरो जाय गोसो गुदुं सानायाव गोसो गोसो गुदुं मेथाइ खननायाव गोसो गुदुं खनथाइ आवरायनायाव गोसो गुदुं बिदिनो जोङो फोरोंगिरि सानखालि जोङो मोसानाबो हायो मेथाइबो खननो हा हायो बिदिबो जोङो खालामो आरो फोरोंगिरि गिरि सान आरो जोंनिबोथ गथसा सानबो थायो। बैयावबो जोङो बिदिनो फालिलाङो आरो नोंथाङा आरो फोरोंगिरि सान फालिनायनि बागै मा मा जों मा मा फालियो बेखौ रोंगौ ना फरायसालियाव?
औ औ मिथिगौ बेयो फोरोंगिरि दानो जोंखौ फोरोंजेननाय नालाय दाथ जोंहा बिसोरखौ मान सनमान लाखिनाय मोनसे हिसाबै माने सासे मा होनगोन मा होनथाय बेना आं गोसोआव गैला बिनि थाखायनो दोननाय जादोंमोन आरो ना बियो दोननो होलांदोंमोन आरो ना बिदिखौ। नोंथाङाथ मा होनो आंनो जोबोद मोजाङैनो गुवारैनो औ मा होनो बुजाय होबाय बा आं मिथियि बाथ्राफोरखौ नोंथाङा आंनो मिथियो होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो हा समाबो जाखाबाय दिनै फाय औ बेखिनियावनो दोनथनिसै बिथा औ जोबोद गोजोननाय थाबाय औ दे गोजोनथों।